बायना खोनाबाय।
ओ खोनाबा
ओ दे जा-जागायदो दे। मा मा बुंनांगौ।
हेलोव
खोनादों ओ ओ ए जागायदो दे होनदां ओ खोनादों दे। खोनाबाय।
खोनायाखै खोनायाखै बाजै?
औ खोनाबाय दे।
नों खोनायाखै? नों खोनाया खोनायाखै नोङो। आयौ बोरै जाखो र' आं जायगा लरायनो।
थाबथागासिनो दङ रायलायनाया।
ओ नै खोनाफैबायथ' आङो
एखदमबारे थावारानो नाङाखै दासिमबो
ओम आं खोनफैगासिनो नोंखौ
खोनाफैयासै
खोनाबाय? जायगा लरायबायमोन आं नै खोनाबाय?
गैला खोनायासैनो
ओ नोंनिखौ आं खोनासंफै खोनागासिनोथ'
हा
एबार लाय खोनादोना ना खोनायाखै? खोनाबायना?
दाबो मोजांखौनो रायलायनो मोना माथो।
ए आं खोनागासिनो ना नोंनिखौ।
गैला खो हो?
जायगा सोलायलायबायमोन आङो नै। खोनादों? खोनादों? खोनाबायना खोनायाखै? खोनाबाय खोनाबाय।
खोनालानो।
एसेबो खोनाथारा। खोनायाखै एसेबो। मारै जाखो? खोनायाखै ना खोनादों?
बोरै जागोनलै।
नोंनिखौ खोनागासिनो आङो। खोनायाखैना?
हा?
खोनायाखै आंनिखौ।
होम।
खोनादोंना खोनायाखै?
खोना फैयाखैनो आंनाव।
ए आंहा आरो खोना फैगासिनो गावनिखौ।
बोरै जागोनलै नेदानो नाङा।
उम।
हो हो।
दहाय आ आराम खोनाथारदोंमोनहाय। ओइ सासे गथ' हरनाया। खोनादों?
हो हो।
ओ सासे गथ' हरनायखौ जि आराम खोनादोंमोन दाबा मानोबा नोंखौ खोनाफै थारासै आं एसेबो। नोंनिखौ एसेबो खोनाफैथारासै दहाय गथ' हरनायखौ आराम खोनाफैदोंमोन। बेनो जाबाय हाप बाब बाब। मानसि गोसा होबदावखो एबार लाय एबार
खोनायाखै बाजै
औ आं खोनागासिनो नोंनिखौ
खोनादों।
अ
र' थाबाय थाल' रै राय्लायबाय थाल'
ओ दे खोनायाबाबो आन्दासैनो बुंला बायदो दे माबा माबि
होना फैयाखै आंथ जेबोनो राय्लायनायखौनो
माबा माबिल सावरायलाबायदो दे माबा माबिल सावरायलाबायदो दे बैखौल बारहोदो समखौल
हा हा
समखौल बारहोदो माबा माबिल रायलायला बायदो हारसिं माबा माबि बुंला बायदोल
जेबो खोनाखाया आरो
खोनादों आं नोंनिखौ नोंबा मानो आंखौनिखौ खोनाहैयाखै ना माबासो थुना लाबाय आंहा ना माबासो थुना लाबाय आंहा आंथ'नोंनिखौ खोनाफैगासिनो
नोंनिखौ खोनाफैदोंना आंङो
खोनायाखै
नोंनिखौ खोनाफैदों आं आंनिखौसो नों खोनाहैयाखै
गैला लाबो गैला जों रायलायनाया
माबानोसै दोनथनोसै
दरसे टाउन नांबाबो जाबायमोनलाय
उ मानोबा खोनाफैयाखै देलाय दाननानै माबालाय गोदान हरफिनलाय देलाय